हेलौ खुलुमबा
नोंथाङालाय अब बहा दं दालाय?
नै अफिसाव दोङो जिरायगासिनो।
अ मा खालामगासिनो?
ओइ नै माबानि अडिटनि माबाखौ नायदों आं फाइन नायबाय थादों।
अ अ अ अ होमबाथ' जोबोद बेस्थ'सो न' नोंथाङा? थेवबो आं माखासे खो था सावरायनो बेखायनो आं कल खालाम दंमोन माने नोंथांमोना माथो बै साहा बहाबा बै आ एस एस पि फोरजों लोगो नांनानै कम्पिटार कर्स होदोंनो बे बाथ्राखौसो आं इसे मिथिनो लुगैदोंमोन नोंथांनिफ्राय।
आच्सा सा होदों माबा कम्पिउटार ट्रेनिं।
औ औ।
सेन्टार सपनगावआव।
ट्रेनिंङालाय नोंथां नोंथांमोना होदों जे कम्पिटार कर्सखो जे नोंथांमोना होदों बिथिं साहा एस एस बि फोरजों लोगोसे जानानै ओमफ्राय बियो बेसेसो गोबावनि थाखाय मा कर्स होनाय
उम बेयोथ' बेसिकसो कर्सआ माने बेसिक कर्स आरो जायफ्रा जेनेबा गोदानै कम्पिउटार दांनो मोनफेराखै बे जेनेबा बेसिक लार्निं होदों आरो कपिउटारा कम्पिउटारा मा कम्पिउटार मायदि बाहायो बिनि सोमोन्दो उम।
ओमफ्राय बेसेसो दिननि थाखाय जागोन बेयो बेसेसो गोलाव बा बेसांसो
ट्रिस दिन थामजि थामजि दिनहालागै जागोन।
थामजि साननि थाखाय अ जोबोद मोजां अ होमबा बहुत सर्ट टाम आरो न बस्थुआ? ओमफ्राय दा नोंथाङा नाहैयो नामा बेयाव भिजिटफोर खालामो नामा?
थाङो नाहैगारो माने सम सम सम सम। थांनानै बिदिनो नायहैगारो उम।
ओ ओमफ्राय खैथासो बेटस होयो माने ग्रुपआव? ग्रुप दङ बेयाव जेनेबोला कम्पिउटार कर्सआथ' जेनेबा मोनसे ओ क सेन्टारावथ' इसेबांबो थाया नालाय कम्पिउटारबो आं सानो ग्रुप मोनथाम होनाङो ने? होमबा गासै खैजनसो गथ'फोर दं?
गासै थामजिजोनसा दोङोदां थामजिजोन थामजिनै बिदि।
थामजिनैसो दं आरोना?
ओम।
ओ ओ ओ ओ ओ ओम दे जोबोद मोजांनि बाथ्रा बे कर्सखो होनायाथ' थिगानो जा दों ओमफ्राय आं सानदों आरो जुदि आंबो माखासे जोंनि गामिनि गथ'फोर खौहाय जुदि खाबु मोनोब्ला हरगोन सानदोंमोन आरो गुबुन उनफोराव आरो लाबावगोन नामा नोंसो थिङा थारमाने जोंनि गथ'फोरा ओरैबायदि ना माने फैनोबा फैनोबो हाया उदालगुरिफोराव बिदिनो कम्पिउटारफोरखौ सोलोंनो थाखाय दा बेखायनो दा एसे बे साहा साइदाव बे भैरबकुन्द साइदथिं जोंनिबो गामिया एसे एसे खाथि जायो नालाय बेखायनो आं गथ'फोरखौ सानदोंमोन आरो माखासे
दा
थिसनना हरनोसै नामा बे गोरिबफोर न'खरफोरनि गथ'फोरबो दं लोगोसे आरो माबाबो दङ मा होनगोन थाखा फैसा आरो बि थिं गारि गुरा गैया सानफ्रोमबो बि दिनो उदालगुरि टाउनफोराव फैनानै बिदि लाफैबाय थानो थाखाय। अ आं सानदोंमोन आरो
बे सानोथ' ए ओं बिनि थाखाय सुबिदा जागोन जाबालाय खालामनो आं सानदोंमोन आरो ब्ला आं बिदिनो माखासे जोंनि गामि
दा बेफोर खाबुआ जागोन ना जालाथाय नों नोंथां मोननाव
ओ लानो हागोन न नोंथाङा खबर हरबानो जाबाय दैे। बिनिफ्राय बे साहा ओ एस एस बि फोरजों आरो नोंथांमोना मा मा खामानि मावबावनो होननानै थांखि लाना दङ?
ओरैनोथ' सिगाङाव जोङो बे टेलरिं टेलरिंनि थाखाय खामानि मावबाय माने बिदिनो माखासे जि माखासेफ्राव माबाफोर हायोबा जेनबा खामानिफोर फैयोब्ला होनो हागोन स्किल सेक्टराव माने हेल' हेल'